औ नोंथां खोनादों
औ जों दा मानि सोमोन्दै रायलायनो
अ जोङो दायो रायलायगोन जाहैबाय मा होनो जोङो जे आ जों थांना थासान्दियाव जों मा-मा आबाद मावनानै जायो जायो बिनि सोमोन्दै रलायनोसै बारि बागानाव जोंनि बारि बागानाव जोंनि आखाइजों मावनाय मान जोंनि थांनानै थानो जानो थाखाय जि आदार नांगौ बेखौ जो जे जो गावनो आखाइजों गायनानै जोंनि बारि बागानावनो जे जोङो मोन हायो आबादफोर बिनि सोमोन्दै रालायनोसै औ जा ओ नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायाव माने नोंथांमोननिथिं नोंथांनि ओ जायगायावहाय माबायदि माबायदि आबादफोरखौ मोननो हायो नों
औ-औ-औ हागोन हागोन नोंथां हागोन आबाद बुङोब्ला जोंहा दायोथ' दैज्लां बोथोरखायानो दैज्लां बोथोराव जोंनि नि गिबि गायजेननाय आबादा माइआनो जोंनिया
औ नंगौ
खोनादोंना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
जोङो दायो माइ गायनाया सोलिबायानो जोंनियावहाय गायनाय फुनाय आरिनाया सोलिबायानो जोंनियावहाय
औ
आ माइखौ बेवहाय माबोरै गायो आं नोंथांनो मोननैसो बिदिन्थि होनो हागोनना
होनो हागोन
जोंनावहाय माइखौहाय माबोरै गायो होनोब्ला जोंहा जायनाखि माइ खौहाय खोथिया फोनो थाखाय दोननाय माइ बे माइखौ जोंनियावहाय माइज्लि होनना बुङो
औ
बेखौहाय फैगोन बोसोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो बोसोरावहाय फोनो माइ खो थिया फोनो थाखाय माइज्लि महरै दोननाय जायो आरोखि ना। गिबियाव जोंहा माइज्लिखौहाय फोगोरना लाबाय। खोथिया महरै फोना लाबाय। बेनि उनावहाय जोंहा दुब्लिखौहाय जेब्लानाखि खि माया खोथियाया गायजानाय बायदि जायोना अब्ला जोंहा दुब्लि खेबसे हालवना लाग्रयो जायखौना सेथि खेब जोंनियाव खारनाय होनना बुङो, बेनि उनाव जोंनियावहाय थामथि खेबसिम हालेवो जेब्लानखि माइया गायजानाय खोथिाया गायजानाय जायो अब्ला जोंहा थामथि खेबसिम हालेवनानैहाय माइखौहाय गायनाय जायो आरोखि ना। बेनिफ्राय माइखौहाय गाय गायनानै नांगौ बायदिायना होनाय हाग्रा दांना होनाय न'यैनो माखासे हासारफोर होना होयो, बेनि उनावहायथ' जोंहा दैज्लांनि माइ गायनाया एसेयानोसै दा माइ गायनायावहाय गोदोनि आरो गोबांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। ओ सोलायनायनि आं मोननैसो बिदिन्थि होनि नोंथांनो
औ।
खोना दोंना नोंथां?
मा मा ओ होनदों?
ओ आङो गोदो गोदोनि माइ गायनाय दानि माइ गायनायनि सोलाय मोननैसो बिदिन्थि होननि आं नोंनो
औ औ दे हो।
दाहाय गोदोहाय गाय औ गोदोहाय ओरैबादि माइ गायो मोन जे जोंहा फोरांबानो फुङावहाय ब्रै रिंघा बा बा रिंघा याव दाउला गेसेेरबानो जोंहा सिखारनानैहाय जायनाखि दाहोना रुवाथि रुवाथिफ्रा ओंखाम संनानै दाहोनानै हरोमोन, बिनिफ्राय दाहोनाफोरा मोसौ हाल होलांनानै दुब्लियावहाय हालेवहैयोमोन। जि रिंगा जिसे रिंगासिम हालौवनानै मै गायग्राफ्रा गायोमोन फुग्राफ्रा फुयोमोन हालौनायफ्रा हालौवो।
उम।
ओमफ्राय गोदो गोदाय जोंहा जे जायगायावहाय खम बिबांनि अखा हायो, खम बिबांनि दै मोननो हायो बेबायदि जायगायाव जोंहा एम्बु हाबा होनाय मोनसे नेम दंमोन आरोखि ना?
औ।
खोनादोंना नोंथां? औ एम्बु हाबा होनाय बेनि ओमफ्राय एम्बु एम्बु हाबा होनायनि उनावबो अखा गोलैयाब्ला बेयावहाय जोंङहा हालौवनाय जायनाखि नांगाल नांगाल होनब्ला
औ। उम।
ना ओमफ्राय दायो जोंहा दायो सोलायनाय नुनो मोनदों होनब्ला दा
औ।
जि जिसे नैजिनै सानसिमावहाय जों माइखौहाय गायखाङोमोनब्ला जोङो दायो ट्रेक्टरजोंहाय साननै बा सानथाम नैथाम सानब्रैसिमावनो जों गायखांनायखौ नुनो मोनो। आरोखि आरो बेनिफ्राय बिगियाननि मददजों जोंनियाव दायो माइखौहाय ट्रेक्टर मेसिनजोंनो गायनायखौबो नुनो मोननाय जाबाय आरोखि। गोदोनि रंजा बाजा जायैहाय जखि हाल जांख्रा जा
उम।
थांनाय बेखौहाय एसे खम नुनो मोनोसै आरोखि ना
उ सिगांनि दिनावथ' हाल जांख्रा औ सिगांनि दिनावथ' हाल जांख्राफोरबो जायोमोन ना जोबथा माइ गायनायाव औ खोनादों खोनादों
जथा जोबथा माइ गायनायाव जोंहा हाल जांख्रा होननाय मोनसे हाल जांखाल जानाय मोनसे दङमोन बे नुनो मोननाय जाला आरिया दा
बिनि अनगायै जोंहा थानायावहाय थांना थानायावहाय मावनाय आबादफोर होनना बुङोब्लाथ' अ सुखान आबादानोसै दैज्लाङावथ' एसेखिनि आबादखौल'सो मावो
औ नंगौ
बिनि अनगायै जोंहा सुखान आबाद होनबा बुजि मोनोना नोंथाङा जोंहा जेरै बेसर न'खराव जानो थाखाय आलु न'खराव ज दा जोंनियावहाय गोरान आबाद जायखौनाखि सुखान आबाद होनना बुङोब्ला बांसिनै जुखाम आरो सबबायखौ बांसिनै मावनाय नुनो मोनो आरोखि आबादारिफोरखौ
उ नांगौ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
हेल
खोनादों नोंथां खोनादों औ
खोनागासिनो आं खोनादों ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोननिथिंथ' बिदि मोननैबो आबादफोरखौनो मावनाय जायोना
खोनानो हायासै नोंथां
अ नों नोंथांनिथिंथ' जे माइ गायनाय आरो बे आ बोथोर मोननैनि आबादखौबो मावनाय जायोना नोंथांनिथिंहाय जोंनाथिंबो बिदियानो एखेयानो औ औ माइ गायनायाथ' माइ गायनाय थाखाबाय जोंनाथ' माइ गायनायानो मेन जाहैबायना जोंनाथ' माने जोंनि थांना थासान्दियाव आबादनि गेजेराव माइ गायनायानो जोंनि थाखायहाय माने गिबि माने गोनांथार आरोना गाहाइ आबादाथ' माइयनो जाहैबाय जाय जानानै जों थांनानै थानो हायो जायखौ जानानै जों बोलो मोनो देहायाव थांनानै थानो थाखाय दा माइखौथ' जों गायो नों थां बुंनाय बायदिनो गायो गायनायाथ'सुन माने बि बिदिनो दासिम बिराद ओ बिराद सोलायनाय बिराद सोलायनाय जालांबायना दायो माने बिगियानारि आद आदबजोंहाय जे खायदाजों बहाय दिहुननाय मेसिन फोरजों जोङो माइफोरखौ गायनाय नुसै बेथ' सोलायबाय जोंनि गेजेराव मानो होनबा बेफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो गोबाव सम लानाय ला नांनाय समफोरखौहाय माने थाब समावहायनो माने फोजोबनो हानाय खामानिफोरखौ फोजोबनो हानाय माने राहा फैबाय नालाय बेखायनो जोङो थाम जे खामानिखौहाय मावनानैहाय थाफिनजोबो जोङो दा मानसिफ्रा बेखौनो नागिरसै बेखायनो जोङो दा बिगियाननि आदबखौहाय माने बांसिन बजबनानै लासै आरोना दा बेखौ सोलायनाय नुयो आरो गोबां जायगायावनो जोङो माइ आबादनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबादफोर मावनाय नुनो मोनो जेरैहाय नोंथाङा बुंदों गोरान आबादफोर मावनाय जेरै बेसर सिबिं बेफोर सबाय बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो जोंनि मावो नोंथांनि जों जेरै मावो नोंथाङा जेरै होनदों बेबायदिनो जोंनाथिंबो मावो आरोना बेफोर आबादखौनो सबाय बेफोरखौथ' जोङो बेसरफोरनिफ्रायथ' जोङो थाव बानायो जाहैबाय आरो आरो सबायनिफ्रायथ' जोङो सबायखौथ' जोङो जायोआनो आरो सबायाइनि अनगायै जोङो जे सबायाइखौहाय जे बेगरफोरखौ दिहुनखांनानै आरो बेफोर जि ना-नाङै बुस्थु बै बिगाबफोरखौबो जाब्राफोरखौ जोङो सावनानै बेनिफ्रायबो खारै बानायोना बर'फोरा खारैबो बानायो आरोना ओैनोथ' ओ माबा मा होनो बिनि अनगायैबो नोंथां जेरै बुंदों जुखाम बेबो गोनां जोंनि थाखाय माने बेखौबो जोङो बिराद आबाद मावोना जुखामखौबो आरो बारि बागानफ्रावथ' जोङो जोंनि थांनानै थानासान्दि जे जोंनो जानो नांगौ बेखौथ' जोङो ओ आबादफोरखौ मावो माने बिदिनो लाइ लाफा आलु ओमफ्रायहायो मुला गाजर थाइबें ओमफ्रायहायो जे जोंनो नांगौ बै सामब्रामखौ गायोना अ औ सामब्राम जोगोनार ओमफ्रायहायो लाव बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि सबाय बिमा ओमफ्राय मा मा दङ मैगंनि गेजेराव बेखौथ' जों जोंनो माने जोंनि बारियावनो मोननो हायो बेफोरखौ जोंनि जानो थाखाय जोङो बेखौथ' गायनानै लायो बेखौ बेथ' थाबाय ओमफ्रायहायो बिनि अनगायैथ' बिराद गुबुन गुबुन आबादफोरबो मावबावोना नोंसिनिजों आसु गायोना गाया नोंथां आसु गायोना
गायो नोंथां बााद बेरे गोमो आबादारिफोरा आसुमायखौहाय खम गायो जोंनियावहाय बोथोर जोंनिजों बांसिन ओ माइ गोदान आबाद मावनाय समावहाय जोंनि ज मोनसे माइ आबाद मावबावो जायखौ एरि माइ होनना बुङो
अ
बेहाय जोंहा जानुवारिनि ला मनिफ्राय जोंहा एरि माइखौ गाय यनाय जायो
अ बेखौ मा डाइरेक्ट फैयो ना माने
औ‌ औ
फैयो नामा
औ औ एरिखौहाय जोंहा जेरै दायो दैज्लां बोथोराव जेरै माय जेरै रनजित जित आस ओ रनजित ओ रायमना माइब्राब दि माइखौ जेरै आरोखि खोथिया फोगोरनानै फुनानै गायो थिग बेबायदिनो एरि माइखौबो बिदिनो फुनानैनो गायो नोंथां। आसु माइखौहाय बा जोंहा फोनानै डाइरेकहाय बेदा होना नैहाय मोनो बाद ओ एरि मायखौहाय जेरखम दैज्लां बोथोराव माइ खौ जेरै गायो बिदि एखे आदब खायदाजोंनो एरि माइखौ गायनाय जायो आरो।
आदसा हो हो आरो बियो जानायाव माबायदि नोंथां?
हो हो। जानायावहाय एखे सवादनो मोन जायो नोंथां ओ बेखौहाय बांसिनै गुबुन हारिखौ जानाय गुबुन हारिखौ मावनाय बे आबादखौ नुनो मोनो अब्लाबो जोंनि बर' फोरा ओ साफा सानै मावो। ओ रांखान्थियावहाय रां खान्थि बिथिङाव गोबां हाइ हिसाबै बेखौहाय मावनाय जायो ओ हाथाय बाजाराव फाननो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद आरो बे एरि माइनि आबाद गोबां फाराग दं आरोखि ना। बेनि थाखाय बे एरि माइखौहाय मावनाय जाय औ एरिमाइनि बेसेना बांसिन
अ अ।
फ्राय नै गुुनानो बांसिन एरि माइनि बेसेना बिनि थाखायनो एरिमाइखौहाय बांद्राय खौ मावनाय नुखायोआनो। जों बर' सुबुङाबो साफा सानैै
औ। दे होमबा नोंथां दिनि थाखाय समाबो जाबाय अ।
औ।
औ।